हेल'
खोनाबाय?
हेलौ ओ खोनादों नोंलाय? हेलौ खोनायाखै?
अनो आंनाबो खोनागासिनो दङ' खोनागासिनि। खोनागासिनो दङ'।
खोनायाखै? ओइ जोहोलाव
दङ'
ए ओमफ्राय माथो सिरि थायो नोंलाय खोनायै बायदि।
खोनादों? खोनायाखै? खोनागासिनो दंदों।
ए आंङो।
अबाव दङ अबावहाय हो
जाखांबाय?
जानाया जाथवाखै।
ए मा ओंख्रै
ओंख्रिया माबासो जिं खा ओमफाय अमा बेदरजों आलु नामाथाय
खोना फै यासै
ए जिंखा ओमफ्राय अमा बेदरजों आलु संगासिनो दं दासो जाथ'आखै खोनायाखै हेलौ हालौ खोनयासि दै हालौ हालौ हालौ गैलालै सेस नोंनियासो जाखोना आंनियासो जाखो खोनायियालाय हेलौ अ फंबाय ओ ओय दखानाव थांदोंमोन आं होथ आंखौ फंबाय जायो नोङो। हेलौ हेलौ